औ नोंथां हेल' औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
आं नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरा आ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मा-मा आबाद मावो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन दे नोंथां।
औ जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों बर'फ्रा मैखोम बर' फिसाफो रानो जोङो आबाद मावनानैनो सोनारो नङा होमबा जोंनि स्निजि स्नि जिबा जौ खोन्दोआनो आबादारि जोब जोंनि बर'फ्रा जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय बे जखायसे बर' हारिया जोङो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमब्ला नों थां थिग बिदिनो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जों दैज्लां बोथोराव गिबि माइ आबादानो जोंनि थाखाय गाहाय आरो माइ आबाद मावनानैनो जोङो जेरै बर' फ्रा ओंखाम जायो आरो जोंनि सा सानजा ओनसोलावबो ओंखाम जाग्रा बांसिनानो ओंखाम जायो। बेखायनो जों बर'फोरा दिनै माइ आबादखौ ओ मैखोमै मावो दायो दैज्लां बोथोर जोंनि दुब्लि बोथारा माइ आबादजोंनो आबुं जानानै थानाय
औ।
बिनि उनावसो जोङो माइखौ जोङो गायनो हागोन आरो ओ जेब्ला फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथिया जागोन बेखौ जोङो थारटि आरो थारटिफाइभ देसनि उनाव जों बेखौ आरो गोदानै फुफिनानै जोङो माइ हिसाबाव गायनाय जायो आरो आरो बे माइखौ जोङो सेजौ नैजि दिन जायखौ नोङो ब्रै दाननि उनाव जोङो बिखौ फिथाइ महराव मोननाय जायो आरो माने बियो खो थिया फोनाय गायनाय माबानायनिफ्राय जेरै सेजौ नैजि दिन नांगौ जायो आरो मोनसे माइया मोननो थाखाय आरो खोनादोंना नोंथाङा बे ब्रै दानाव जुदि माइया मोनोब्ला जों बेखौ ओ सना गाबनि जायो अब्ला बिखौ जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय हानानै जोङो गावबा-गाव बाख्रियाव सोनानै लायो सोरबा ओ दुलियाव सोनानै दोनगोन बिदिनो सोरबा बस थायाव सोनानै दोनगोन आरो आथिखालावथ' जोंनि सायेदावहाय गोबां आबादखौनो ओ मावो जेरै जोङो रनजित बाहादुर जोसा माइब्रा बेफोर आबादखौ जोङो बांसिन मावनायखौ नुयो आरो आथिखालाव मानोना बर'फ्रा फिथाबो जायो नङा होमबा बेनि थाखाय जोङो जोसा एसे माइब्रा एसे आरो ब्लेक राइस हो ना बुङो बेफोरखौ जोङो एसे एसे गायो आरो माने आदा बिघा बा एग बिघाफोर गायनानै जोङो जानो थाखाय जोङो बेखौ गायनाय जायो आरो थिग बिदिनो नोंथांमोननि साइडावहाय बै माइ आबादखौ बोरैहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां फोरमायना होनि ओ दा थ' दैज्लां बोथोरानो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ दा बे दैलां बोथोरावनो आबादखौ मावनाय जायो जेनेबा माइ आबादखौ जेने बा जोङो आबादखौ मावाब्लााथ' जोङो ओंखाम मोनजानाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेखो जोङो माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो होनना बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो माने जेनेबा माइज्लि माइ नांग्रोबाय जोंनो जेनेबा बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो माइ माइ नांग्रौ जायो नङा होम
औ नंगौ
औ बेखौ जोङो फोनोबाथ' जोङो बेबायदिहाय डाइरेक्टहाय जोङो बे फोनो हाया नङा होमबा फोथाराव बेखौ मानि जोङो सानसे सिगां माने फुख्रियाव एबा दैयाव माने जों बेखौ बस्थायाव सोबनानै दोननाय जायो आरोना बे माइखौ मान माने बिहा गाजा बेरनांगौ। जायो नालाय बेखौ गारजा बेरहोनो थाखाय जोङो माने दै सिङाव सोमना दोननाय जायो आरो ना सानसे औ बेनि उनावहाय जोङो जोंथ' फोथारखौ खोथिया फोननोबाथ' जोङो माने हालेवनांगोन नालाय बेखौ हा गिबियावनो हालेवग्रोना लानानै माने बिनि हाखौ मोनहोनानै माने बेवहाय खोथिया फोजानाय माने बे बेबायदि खालामनानैहाय माने जोङो खोथियाखौ फैनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिहायनो साननैसो था थाद'नानै माने बे खोथिया जौनायखौ ने नेनानै माने जों माने बेखौ जेनेबा गायजानाय जायागौ हालागै माने बेखौ माने नेनांगौ जायो। जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा माइखौ खौ बांसिन मावनाय जायो मा मा माइ आबाद
ओ जोंनि साइडआथ' जेनेबा बिदिनो माइब्राखौ बांसिनहाय मावनो नाय जायो। ओमफ्राय एसे एनैयाथ' जानायनि थाखायबो माबानांगौ जायो नालाय माइब्रायाथ' बारा जा जाब थानाय माबा नङा माने बेखौ बारा जाबाङा मानसिफोरा माने फिथा फिथा सावनायावलाय माने बाहायनाय जायो। जायो नालाय बेखौ माने
फाननो आन्था माने गायनाय जायो आरोना जेनेबा मागोफोराव माने फिथा जायो नालाय बर'फोरा बांसिनानो बेवहाय माने बेयो माइब्रा माइखौ माने बांसिनानो बायो आरो फाननाबो एसे रां मोननाय जायो आरोना मोजाङैनो दामाबो एसे बुरजा नालाय बेना
औ।
ओमफ्राय जोंनाथ' रन जित गायो बेनिफ्राय बिदिनो जोसाखौबो गायो गायनाया बेनिफ्राय ओ मा होनो बेखौ
ब्लेक राइसखौ गायोना नोंथां
हो
ब्लेक राइस जायखौ गोसोम माइ बेखौ गायोना गाया।
अ जोंनि साइद जां नोंथां बेबायदि माइखौ माने खम गायो आरो ना माने बहुतआनो गायबाङा माने औ रनजितखौनो बांसिन गायनाय जायो आरोना जोंनि जायगाथिंजाय। माने बे रनजितआ माने जोंनि जायगाथिं जाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेलेग माइफोरखौ माने बारा जाबाङा माने बेलेग
औ
औ।
नंगौ नोंथां।
ओम
औ माइनि अनगायैबोथ' जों बर'फ्रा गुबुन आबादखौबो जों मावो नङा होमबा नोंथां। जेरै ओ जेरै मा होनना बुंगोन जोङो। बिदिनो जोङो खांख्रिखलानि आबाद पथल आबाद नङा होमब्ला आरो बिनि अनगायै जोङो थास' थास'खौबो गायो जों जायखौ जोङो थारुन आसु थास' होननानै बुङो। बेखौबो जोङो जोंनिफोरा आबाद मावनानै दिनै जायो। आरो लोगोसे जोङो ओ खुमब्रा नङा होमबा मैथा आरो लेस्रा बेफोरखौबो जों बर'फ्रा ओंखामजों लोगोसे जोङो गायनानै जायो आरो मानोना बेफोरो जोंनि हायावनो मोननाय बेफोर मोनसे फसल नङा होमबा जोङो गायब्लानो बेफोर आबादखौ जोङो मोनजायो आरो जोंनि बे ओ फिसा फिसा खना खनला हायावनो बेफोरो जानाय मोनसे आबादारि आरो नङा होमबा बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय जोंनाथ' गोबां दैनि गोनांथि जाया नङा होमबा जाय दिनै मिथिंगानिफ्रायनो गोलैनाय जेरै अखा बिनि एसे एनै दैया मोनबानो बेफोरजोंनो जोंनि बे आबादा। गोजौ जायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो जानो हायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइद आवहाय मा मा आबादखौ आरो मावबावनाय जायो जेरै माइनि अनगायै जेरै आं बुंलांबाय आरो बिदिनो गुबुन माइनि अनगायै गुबुन आबादफोर माव मावदेरो नामा।
औ औ मावो नोंथां ओ जेनेबा जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव होनबाथ' बुहुत मैगं थाइगंनिबो बाथ्रा जाहैबाय नङा होनोमबा जों माने ओंखाम गोजानाल'थ' जाया जेनेबा जोंनो ओंखामजों जानो लोगोसे माने बिदिनो मैगं थाइगंबो नांगौ। जायो जेरै बिदिनो खुन्द्रि पथल बेबायदिनो लाव ओमफाय पानिलाव खुमब्रा ओ बि बिदिनो ओ मा होनो बेजों फारौबो जाहैबाय फारौबोथ' बेखौबोथ' नांगौ जोंनो
औ बेखौथ' जोंनो नांखागौ
औ थास'बो नांगौ जायो जोंनो थास'खौबो गायनाय जायो जोंनिजाय औ बिदिनो
फोरा आबादखौ मावनाया बांसिन जायो आरो नोंसोरनि ओनसोलाव नङा होमबा
औ औ बिदिनो ओमफफ्राय माने थाइसोमफोरखौबो गायनाय जायो आरोना बेखौ माने माने गायनानै फाननाय जायो बेजों एसे एसे एनै रां मोनो नालाय बेजोंनो माने मैगं थाइगंबो बायनाय जायो। माना गासैबोथ' गायजोबनो हाया नालाय
औ
उम
नंगौ
बिदिनो लेस्रा उनोबो गायनाय जायो।
औ हब्ला नोंथां जोंनि आबाद मावनायाथ' जों गोबांखौनो मावो नंङा होमब्ला? जों दिनै गावगायनि हायावनो जों मावनानै जाजोबो बिदिनो बर' फरा जोंनि सा सानजा ओनसोलाव जों जखायसे बर' हारिया गोबां आबादखौनो मावो जों मोनसेल' आबाद मावा जों बोथोरखौ लानानै बोथोर आबाद मावो नङामबा नोंथां? जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादा बेखिनियानो आरो जोंङ गोबां जों आरो मिथिंगानिफ्राय मोनफानायखौबो जोंङ जादेरो जेरै औ जोङो मेवाबो जायो बर'फ्रा नङा होमबा मेवायाबो जोंनि मिथिंगानिनो फोराय मोननाय। बेखौ जोंङो मिथिंगायानो जेरै जों गायाबाबो मि थिंगाखो नोङो हारसिंनो बेयो ग्रथ जालांबाय थाङो फेंखा ओंखारलांबाय थायो नङा होमबा? जेरों आरो मेवाखौ जोङो जों आसार खालामनानैबो जों दिनै आथिखालाव गोबां मानसिखौ जानायबो नुयो नङा होमबा जाय फ्रा दायो मेवा औवा मेवानि बोथोर। दा जागोनबो बेखौ सबाइ खारैजों बा दाउजों सोरबा नाजों जागोन। बेनिफ्राय जायफोरा आरो गोबाव मास मोननै मोनथाम जाबावनो गोसो बिथांमोना बेखौ आसार खालामनानै जों जायो माने दोनथुमना लायो आ रो माने आसा खालामोब्ला नोङो गोसो जाब्लानो नोङो मोननै मोनथाम होनानै नोङो मैगंफोराव होलानानै जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां मावो बर'फ्रा नोंथाङाबो बुंलांखाबाय माने गोरोबलायनाय आरो जोंनि आबाद मावनाया। गोबां जोंनि बे साइडआवहायनो जोंनि साइडआवहाय जोङो बेफोर पथल आबादखौ जोङो मावनानै जों मार्केट लेबेलावबो दिनै गरसे गरनै रां आरजिनो हादों आरो बिथां बेफोरजोंनो।
औ औ
थां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखेनिआवो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
रेकट जाफाबायलै बेसो